अ खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ
अ नोंथांजों दसे सावरायनो हरनाय जादोंमोन आं।
औ सावराय जागोन दे। नोंथां उदाङैनो दं।
होमबा जोंङो दाथो बोथोरजों लोगोसे आमथिसुवा फोरबो खाथसुवा होनना बुङो ना बियो दा फैगासिनो दङ ना? बे आमथिसुवाखौ मानो थाखाय लानाय जायो बेखौ नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
औ आरो मा मा जानाय जायो मा मा लोंनाय जायो आरो माबोरै फुजिनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
हा-हागोन नोंथां।
दे
आमथिसुवाया बर'नि मोनसे दोरोंङारि फोरबो। बेखौ जोंङो ओ मोनफ्रोमबो बोसोरनि बे आसार आसार दानाव फालिनाय जायो बे फालिनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि हयथ फिथाइ सामथाइ बायदिखौ लानानैनो फालिनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे आमथि सुवा माने सुवाखोनो होनदों नङा ओमफ्राय बेयाव गामियाव माबा मोनसे सुवास
सुवा मानि बे मोनि जानायानोना?
ओ बिदिनो गाज्रि माबाफोर नांना दङब्ला बेखौ गामिनि नि ओ सिबिसालि न'आव बेखौ फोसाबनाय जायो ओ बै खालि बिदिनो फिथाइ सामथाइ अर्थात थाइजौ खान्थाल जि फिथाइ सामथाइ थायो। बेखौ लांनानै गामियैनो अर्थात रायजो नाङैनो बेखौ जायो आरो बे समाव ओ जोङो जिथु सुवा नांना थायो होननानै मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दङ। आरो बे समाव ओ जोङो ओ माइ गायनायफोरखौबो सातदिन
औ।
हयथ' बेखौ गुबुन गुबुनाव मानिगोन ना मानिया बेखौ मिथिला जोंनि ओनसोलाव बेखौ मानिनाय जायो आरो सातदिन ओ हालेवनो होआ बिदिनो हालेवनो मोनाबाथ' माइ गायखानाय जाला नालाय। बे सुवा नांना थायो आरो। बेयो ओ बे सु-सुवा नांना थानाय समाव माइफोर गायोब्लाबो जाया बे मोनसे फोथायनाय दङ। बे बेसे बां बैग्यानिक माबा जों ओ गोरोबनाय बेखौ मिथिला जायखिजाया सिगांनिफ्रायनो जिथु फोथायबोनाय नालाय दिनैसिमबो बे थांना ओ गामि अर्थात जोंनि ओनसोलाव सोलिगासिनो दं आरो नोंथां। आरो बे समाव जानायफ्रा बिदिनो ओ फिथाइ सामथाइ दानिसो आगोलाव बुंनाया आङो। आमफ्राय बेयाव राय जों नाङैनो बिदिनो सिबिसालि न'आव ओ गामिया जाहाथे गोथार जायो बेफोरखौ ओ बिदिनो जोंनि ओ नोजोर बोनानै नुवाथारि ओ नुवाथारिनि खाथियाव ओ आर'ज खालामो। जाहाथे जेबो सुवा सुथि नांनानै थाया माबाफोर नांनानै दङब्लाबो बे गोजान जायो आरो बिदिनो गायनाय फुनायफोरा जाहाथे मोजाङै मोजां जायो बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो नुवारिनियाव आर'ज। खालामनाय जायो आरो नोंथां।
होमबा बियो मोनसे दोरोङारि फोथायनाय ना बेनिफ्राय दा बेखौनो दायो बर'फोरा मोनसे धोरोमारि फोरबो महरै फालिबोबाय आरो ना?
ओफ्राय बेबायदि फोरबोखौनो नोंथांमोननि जायगायावबोथ ओनसोलाव फालिनाय जायो नामा नोंथां?
औ औ फालिनोायो नोंथां। जोंनि ओनसोल सोलाव बै आमथिसुवा फोरबोखालि रायजो नाङैनो ज ओंखारनानै बेबायदिनो नाङि बिफां लाइफां जेरैबायदि लामा सामायाव रजखांनाय बेन
उम उम उम
बेफोरखौ दानस्रांनाय एवस्रांनाय बै सानखालि माबाफोर गोथार खामानि दङब्ला बा बै सानफोराव खाटसुवा नांना थानायाव जोंनि दुब्लिफोर फोथोरावबो हाल एवनो मोना जावनो मोना आरो बेफोरबायदि गो गोथार जायगा मन्दिरफोरावबो हाबनो मोना सा साखि जालायनो मोना बेफोरबायदि नेमखान्थिया जोंनावबो फालियो
ओ नोंगो नोंथां।
बिनि उनाव जोङो बै खाटसुवा होनना बुंनायाव जोङो खातथा फिथाइ सामथायाइ खौ जानायनि नेमबो दङ आरो जाहाथे बै फिथाइ सामथायाइखौ जायो ब्ला बोसोरनि बोलो मोननाय हिसाहै मानिनानै बा फोथायनानै लायो होनना बुंनाय बेसाद दं आरो जाहाथे बै सातथा फिथाइखौ जानो हायोब्ला बै सुबुंनियाव जाहाथे बेराम आजार जाया होननानै बुंनाय दङ आरो आरो बै सानखालिनो जोङो जेरैबायदि जोंनि माइ बाख्रि दांनाय बा माइ हुन्दु दांनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाय जाया आरो
औ नंगौ नंथां थारैनो
नुनायाव बे मुस्लिम मुसलमान हारिनि सुबुंफोरखौ आरो खायफा हारिनि सुबुंफोरखौ बेफोरखौ मानियैखौ नुनो मोन दों आरो। दा मानिनायनि बेलायाव जोङो असमिया आरो जों बर'फोर बिसिनिखौल' आङो दुब्लियाव हाल एवा खदाल जावा बेफोरखौ नुनो मोनदों। बिनि अनगायैबो जोङो आमथिसुवा फोरबोआव जेरैबायदि आबादारिफोरा।
उम
दुब्लि फोथाराव गावनि हाल एवलाङि जिरायना लानायखौ नुनो मोनो आरो। बेनि उनाव मोनसे आलारि बाथ थि फोजोंनानै दोननाय जायो आरो।
उम उम
बेनिफ्राय एसे दा भारतावनो मुंदांखा जानानै दङ आय कामायखा मन्दिर बै गुवाहाटटियाव दङना निलास
औ नोंथां नों-नंगौ नोंथां।
खानि सायाव एसे गोथौवैनो फुजिनाय खौ दा आथिखालाव जों बांसिननिफ्राय बांसिन जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो।
अ जा-जायखौ नोंथां माबा ओ थानो हायो नोंथां। जाय खो जोङो बे ओ आन थिसुवा फोरबोनि समावनो जायो नङा होमबा बेखौ जोङो मोन से मुं होनानै दोन्दों ओम ब'बबासि मेला नामा बुंङो नोंथां ओ अमबबासि मेला बियो हयथ' बे आमथिसुवा फोरबोनि समावनो जायो। दा बेयाव ओ जोंनि आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादोरसा साफोरनिफ्राय माखासे ओ मा होनगोन बेखौ दिउरिफ्रा ओ दिउरि बिदिनो इसोर फोथायग्रा बिथांमोनाबो फैनानै बेयाव जोङो सिबिफैनायखौ नुनो मोनो। जायनि थाखाय जोङो एकदम। गुवाटियाव बेग। कामाख्या मन्दिर नेचेरफोराव एदम गोबां सिबिग्रा बिथांमोनखौ होंगो दोंगो जानायखौबो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। ओमफ्राय बे फोरबो समावनो नोंथांमोननि जागायाव बिदिनो माबाफोर ओरै रायजोआरि मेलाफोर खालामो नामा? हेल' खोनादों ना नोंथां? हेलौ। हेलौ हेलौ।